औ नोंथां।
औ खोनादों ने? औ दासान्दिथ' गाहामानोथ' दे दासान्दि।
औ ओरैनो मा खालामानानै दं नोंथाङालाय?
दंनायाथ' दा ओरैनो दं जिरायनानै।
औ औ नोंथां औ।
औ नोंथाङालाय मा खालामदों?
नै आंबोथ' दसे ओरैनो गोलांना दं र' नोंथां।
अ माबोरै दं नोंथाङालाय दासान्दि?
आंबो थिगानो दं नोंथां।
अ ओरैनो बिजनेसा माबोरै सोलिगासिनो दं दासान्दिलाय?
बिजनेसा बिदिनो। सोलिनो हाथाव थावनो नोंथां थिगानो।
औ गैया आंनावो एसे दुरबल जाथ' ना दों दासान्दि।
औ औ बिदि जागोन दे नोंथां औ।
औ ओ गोदो बिदिनोमोनलाय गोदोनिफ्राय दासिमाव दासो एसे एसे बारायहांदोंना बर'फ्रा बिजनेसआव। दासो एसे एसे आखाइ होहांदों।
दावगा दावगाहांदों।
औ कम्पिटिसनाबो बादायलायनायाबो एसे बारा जाहांदों आरो। जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलनि हाथाइ बाजारफोराव लकेल हाथाइ बाजारफोराव बायलाय फानलायफोराबो
बांसिन दावगानायखो नुदों आरोना। बिजनेसआव बर'फोरखौ औ
गोदोथ' आरो बे रोखोम गैयामोन गैनायालाय
औ गैयामोन नोंथां औ।
औ गोदोथ' ओरैनो ओ बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायाव मैगं थाइगंफोरखौ बिजनेस महरै जोङो आबाद माव मावनाय जायामोन आरो। ओरैनो न'आव जानो औ। ओरैनो न'आव जानो आन्थाल' बेबायदिनो आबाद खालामोमोन।
औ नोंथां औ।
आरो बिनि गेजेराव सोलाय सोल' खान्थिया एसे बाहायजायोमोन नामा नोंथां ना जोंनियाव?
औ जायोमोन नोंथां औ।
औ माने जेनेबा आंनियाव बहल मैगं दं। आरो नोंथांनियाव जेनेबा दङ आलु मैगं।
औ नोंथां औ।
औ नोंनि आलुखौ आं एसे लाबोनानै आंनि बहलखौ बहलखौ ओं बेबायदि एसे सोलाय सोल' खानसे बाहायजायोमोन जोंनियाव गोदोनि समाव। औ जोंनि आइ आफा नङाबा आबै आबौमोननिफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला
औ
माने इसेबां माने बेबायदि आं आंखालबो गैखायामोनना सिगांनि समाव
गैयामोन नोंथां औ
औ बेनिखायनो बेफोरखौ फालांगियारि ओ खालामनो थाखाय माव आबादखौ मावनाय जायामोन आरो
औ औ
औ आरो जोंना दाउ अमा बोरमा बे फिसिनायनि बेलायावबो बे रोखोम
फालांगियारि फाननायजों फिसिनाय जायामोन होननानै मिथिनो मोनो आरो
अ नोंथां औ
औ नोंथाङा फंनैसो बुंनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मिथिगौमोन
जेनेबाथ' गोदो गोदायथ' जोंहा
ओं
ओम मो अमा बोरमाफोरखौ जेनेबा न'आव ओरैनो माफा मानैल' फिसिनाय जायोमोन
औ
दा जोंहा बिजनेस हिसाबैथ' जोंहा गोबां अमाफोरखौबो फाराम खुलिनानै जेनेबा गोबां बे गोबां बिबांनि जेनेबा अमा फिसिनानै बिजनेस खालामनाय गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरोना नोंथां
औ नंगौ ओं
बिदिनो बोरमाफोरखौबो गोबां बिदिनो फार्म खालामनानै गोबां जेनेबा गोबां बुरजा फिसिनानै बेफोरनि बेफोरनि सायावबो रां खामायनानै आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरोना
औ
बिदिनो बर'फोरनि गेजेरावबो बिजनेस खालामनानै बा रांखावरि खामायनो हानाय जाबाय आरोना नोंथां गोबांनो
औ ओ माने बिगियानारि आदबजों जानांगौ आरोना
ओ नोंथां
औ जोङो नुयोदि गामिफोराव अमाफोर फिसियोब्ला
ओ नोंथां
जोंनि गामिफोराव नुयो जोंनि बिदिनो मादैमोन बा आदैमोन बिसोरो बुङो आरो अमानि आदारखौनो बायख'नो हाला बेबायदि बुङो आरो
औ-औ नोंथां औ
माने माने बिथांमोना गोदोनि बे दोरोङारि खान्थिजोंनो दाबो फिसिबाय थानाय बेखौ नुदों आरो
औ नोंथां
ट्रेडिसेनेल खान्थिजोंनो गोदोहाय जेरै फिसियोमोन दाबो बे रोखोमैनो फिसिनाय बेखौ नुदों आरो
उम
नाथाय बै जायफोरा फार्मिं खालामोना फार्म खालामनानै फिसियो बिथांमोना बि गियानारि बिगियानारि आदबखौ माने बाहायो बिथांमोनहा सम सम बिदिनो मुलिफोर होयो बिजिफोर होयो ओ बिदिनो भिटामिनफोर होयो बेखौ जों मोननो हायो आरो बेबायदि नुयो ओ दा नोंथांमोननिथिं बोरमानि फार्म खालामनो खालामा
ए आं बिदि बोरमानिफोरनि फाराम खालामनाय नुनो मोननाय जायाखै नोंथां अमा अमाखौ जथाय जोंनि अमानि खालामनायखौ मिथियो नाथाय बानायनायखौ आं नुनो मोननाय जादों आरोना नोंथां
औ औ
उ
जोंनिथिंबो आं एसेबां मानि बिदि फार्माव गोसो होनायखौ मानसिफोरखौ नुहुराखै बे रोखोम गैया होमबाबो एसे एनै दङ जायगा लायै जायगा नाथाय आं नोंथांमोननि जायगाथिं ओरैबायदि नुहुरो आरो बोरमा फार्मफोरनि थाखाय मोजां जागोन बायदि नुहुरो आं बोरमा फार्म मोसौ फार्म बायदिफोरनि थाखाय मोजां जागोन बायदि नुदों आं मानोना नोंथांमोननि जायगाया हाग्रा सेर ना नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ बेबायदि बेलायाव माने मा जायो बे बोरमा फिसिनायाव बोरमा फार्माव ओ बे बोरमाफोरखौ जाहाराव हगारहरनो हायो माने बे हाग्रा सेर सेर गांसो दङना मेरलानो
औ नोंथां औ
औ आरो जाहार सेराव हासार बहरा जायो हाफोरा बेनि गेजेराव जोङो दं फांफोर गायनानै जेनेबा मुसिथां गाम्बारि बेफोरबायदि दंफां फोरखौ गायनानै बिनि गाहायावनो बोरमाफोरखौ दोननो हायो आरो बिलाइफोरखौ दानफ्लाय दान खायनो होबाय थानो हायो आरो
औ नोंथां औ
ओ आं गोबां बिदि सुबिदा बायदिखौ नुहरदों आरो नोंथांमोननि जायगाथिंजाय
सुबिदायाथ जोंनि जायगायाव दङ नोंथां
औ औ
नाथाय रावबो बेबायदि फार्म खालामनायखौ नुथ'वाखै आरोना
औ गोसो होथ'वाखै
औ
जोंनिथिं आङो बेखौ बांसिन नुदों फार्मखौ हांसोनि फार्म आरो दाउनि फार्म बेखौ बांसिन नुदों आं
औ
माने बेखौ मायाव खालामो होनोब्ला फुख्रियाव खालामो फुख्रिनि गोजौआव दाउ थाग्रा नङाबा हांसो थाग्रा बेबायदि खालामनाय जादों जायो आरो
उ
माने बेहायनो दाबल माबा फार्म जाबाय बिजनेस
औ औ गाहायाव जाहैबाय मा नानि थाखाय जाहैबाय नोंथां
औ नंगौ ओं
औ
आरो बेनि गोजौआव दाउ आरो हांसोफोरनि गाहायाव थानाय नाफोराथ' थाबाय बिसोरनि थाखाय आदारखौथ' होबाय होनाया आदारबो होयो आरो बिनि उनाव बे जाय दाउफोर गोजौआव थायो बिसोरनोबो आदार होयो बेनि उनाव मा जायो नोंथां दाउफोरा आदार जानानै जा सिगारो खिगारो बियो गाहायाव फुख्रियाव गोलैलाङो
औ नोंथां।
आरो बि दाउफोरनि खिखौनो नाया जानानै ओ बेनो नानि आदारबो जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेबायदि मोनसे बिजनेस आइडिया आं बेबायदि नुदों आरो जोंनिथिंजाय। गोबांखौनो
बेथ' आइडया मोजाङानोना नोंथां।
औ नंगौ ओं
उम
बे जाबाय फार्मनि बेलायाव आरो। आरो दाउनि दाउ फार्मनि बेलायाव जोङो नुयो ओ मासे दाउआथ' खेबसे बिदै दैगासेयाव ओ बार'थानिफ्राय पनन्द्र'था बिसथा माब्लाबाथ' बिसथा गाहामखौनो दैबावो अबे बादि दाउआ औ बेनि गेजेराव बिसोरो फिसा जानानै ओ मासे दाउआ माजि माजि जोलैफोर दिहुनो आरो बेबायदि। आरो बेनि गेजेराव औ बेखौ ओ दाउदैखौ फिसा जाहोआलासिनो जोङो दाउदै गथायैनो फाननोबो हायो। बेबायदि आरो बिजनेस डाबल ओरै नङा ओरै। बियो बिजनेस खालामगिरिनि फार्म खालामगिरिनि फार्म बिगोमानि खामानि जासिगोन आरो बबे मोनसेखौ बियो फानहरो बा बबे मोनसेनि गेजेरजों थाङो बेबायदि
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव दा दाव दैनि बेसेना बेसेबां ओरैनो लकेल दावदैनि बेसेना
जोंहा लकेल दावदैनि बिसनायावथ' जिबा रां जानायखौ आं नुनो मोनदों नोंथां।
औ गोबाङानो जाबाय माथो।
औ
अब्ला बेबायदि समाव जोङो दाउनि जुदि दाउनि फार्म खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा जानायनि औ औ दानियाथ' बे फार्मनि जाबाय खिन्थु बे ओ गुबुन गुबुन फालांगि आयदायाव जोङो नुयो जेरै गस्ला बिदिनो दड्रेसफोरनि फालांगि आरो मुवा बेसादफोरनि फालांगि बिदिनो बायस'नानै बाजाराव हाथाय बाजारफ्राव फानफैनाय बेनि बेलायाव जों नुयो आथिखालाव खम जाबाय नामा नोंथां ना। मुलाम्फाफोरा फाननो हानाय हायि बेफोरनि बेलायाव फाननो हायिखौनो बांसिन नुनाय बायदि मोनो आं। मानोना आथिखालाव औ मा होननानै सानो नोंथाङा बेनि जाहोनखौ
खम जानायनिखौ नोंथां?
औ औ औ
औ बेथ' जेनेबा। फालांगियारिफोराबो गोबां जानो हमबाय जेनेबा
औ
सोरनियाव बायख'नो जेनेबा बायग्राफोराबो बे खौ आं नुहरनाय जादों आरो नोंथां।
औ आरो मोनसेबाव जोंहा अनलाइन अनलाइनाव जों आथिखालाव बायनो हायोना? अनलाइन प्लेटफर्म जि नोजाबाय ओंखारबाय। बेबो मोनसे गिदिर जाहोन जाना फैबाय आरो।
औ औ
औ दा बिदि बेलायाव जोङो फालांगिनि बेलायाव जोङो बेबायदिनो मोननो हायो नोंथां जोंनि गेजेराव
औ नोंथां औ।
आटसा नोंथां होमब्ला जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां जागोन दे नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे औ।
गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन हर।
औ।
मा जाखोलै?
कलानो दानजायाखि स'?